हेलौ खोनादोंना नोंथांङा
औ खोनादों औ खोनादों
आइ आं दिनैनि आयदाखौ सावरायनाय जागायबाय आंङो नोंथांनि नोंथांनियाव सोंनो सानदों जे आथिखालाव जोंनि गथ'साफोरा बिजाब फरायनानै माबायदि गियानखौ बुथुमनो हायो नोंथांनि मोन्दांथिखौ एसे फोरमायनो हागोन ना
औ हागोन बिजाबानो जादों जोंनि देरसिन सोलोंथाइ सासे गथ'आ गियान गियान जानोब्ला बिजाब बिजाब निफ्रायसो गियान लानो हागोन गियान बिजाबानो जादों जोंनि नैथि बिमाफोरबायायदि जायो। जेरै गियान गियान लानो थाखाय जोंङो बिजाब फरायनांगौ उन्दैनिफ्राय लानानै जोबजासिम नों सासे साक्सेसफुल मानसि जानोब्ला बिजाब फरायनायनि गेजेरजों गिर जायो बेनोसै
औ थारैनो सासे गथ'आ गिबि सोलोंथाइखौ न'निफ्रायनो जागायो नंङा होनब्ला न'खरनिफ्राय दा न'खराव जोंङो गावनि गथ' गथायखौ गिबियावनो सोलोंथाइ होनांगौब्ला न'खरावनो दा न'खराव जायखिजाया बिजाबखौनो लानानै फोरोंनो हायो दा सासे गथ'खौ मेन्टेलिटि फिजिकेलि इमसनेलि माबायोब्ला निसय बे गथ'आ सासे मोजां फरायगिरि जानो हायो दा गियानखौ खौबो जोंङो न'निफ्रायनो आरजिग्रोनांगौ जायो बिनि उननिफ्रायसो जोंङो फरायसालियाव जोंङो मोननो हायो दा सोलोंथाइखौ जोंङो न'खरनिफ्रायनो लाग्रोनांगौ जायो दा गुदि सोलोंथायया जोंङो न'निफ्रायनो जागायखायो दा बिजाब फरायनानै बे गथ'आ माबादि फरायखो एबा माबादि फरायनो हागोन बेखौबो गावनि गथ' गथायखौ नाजाहोनायाव बबे एबा जाफुंसार होनायाव बबे लामाजों थांगोन बेखौ दिथा होनाया माखासे गारजेनफोरनि गोनांथार मोनसे बिफाव दा आंङो नोंथांखौ सोंनो सानबावगोन जे नोंथांङा आथिखालाव जोंनि बर' समाजनि खोथाखौनो आंङो रायखांनोसै दा जोंनि बर' समाजाव माने लाइमोन फोरखौ गोजौ फारसे दावखोलांनांगौब्ला नोंथांङा समाजनि थाखाय माबायदि हाबाफारि लागोन जोंङो
आं बेफोरखौ बेफोर हाबाफारिखौनो लागोनखि जेरावहाय जेरावहाय जेरावहाय गामि ओनसोलफोरावहाय फरायसालि गैया आरो मोजां फोरोंगिरि गैया मोजां फोरोंग्रा गैया मोजां फरायसा गैया बे जायगायावहाय थांनानै आंङो बिमा बिफाफोरखौ फरायनायनि फारसे सांग्रां जानो थिननो मोनसे मोनसे प्रग्राम लाहैनो बेफोरबायदिबो आखायाव लागोन अब्लासो बिदि मोनसे गामियाव हाबफैनानै बिमा बिफाफोरखौ बुजायहैनानै मिथिं आरि लाहैयोब्लासो बै बिमा बिफाफ्रा इन्सपायार जानानै गावनि गथ'फोरखौ फोरोंनो फोरोंनो एबा माबानो गोसो जानाय जानायनि थाखाय आङो गामि गामि थांनानै फरायनायनि फारसे एवारनेस लाहैगोन बेनोसै आरो
गोजौ फारसे दावखालांनांगौब्ला माबायदि नलेज होगोन नोंथाङा गथ'फोरनो
गोजौ गोजौ फारसे दावखोलांनो थाखाय नोङो ओ जेब्लाबो फराय फरायनायनि फारसे नांथाब नांथाबनानै थानांगोन आरो नोङो मानसि मानसि गोरों गोरा मानसिफोरनिफ्राय एसे एनै ओ रोंनायखौ सोलोंनांगोन आरो जे नोङो जेरावबो ओंखारालासेनो फरायनानै थांनानै थाबाय थानांगोन आरो
बेनोसै
नोंथाङा जे दा बेफोर हाबाखौ नोंथाङा बेबायदिनो मावगोन नोंथाङा बुंनाय बादिनो नाथाय आं नोंथांनि बेयाव मोनसे सोंथि सोंनो लुबैदों जे नोंथाङा दायो सासे लाइमोन नङा होमब्ला दा नोंथाङा सासे लाइमोन जानानै माबादि लोगोखौ सायख'यो जे नोंथाङा मा खाबादि लोगोजों लोगो जायोब्ला माने गोबां गाव इयुनाव साक्सेस जाहैगोन बा इयुनाव सासे मोजां मानसि जाहैगोनखौ नुहुरो नोंथांनि मोन्दांथिखौ बे खौ एसे फोरमायनो हागोन ना
नोङो जिउआव साक्सेस जानोबा नोङो मोजां लोगो आरो गाज्रि लोगो मोननैनिबो गेजेरावहाय नोङो मोननैखौबो मोनखागोन नोङो जेराव नोंनि जिउआव नाहाय नोङो मोननैखौबो मोनखागोन मोजांखौबो गाज्रिखौबो नोङो मोजांखौबो गाज्रिखौबो नाथाय बे मोजांखौबो गाज्रिखौबो नोङो बासिनानै थांनो रोंनांगोन नोङो नोङो जेरावहाय नोङो लोगो मोनखागोन जेब्ला नों गाज्रिखौबो लोगो मोन खौ मोजांखौलोंगोन बिनि गेजेरावहाय नोङो नोंसो नोङो स्ट्रं जानांगोन मोजां गाज्रिबाबो गाज्रि लोगोबाबो नोङो गावखौनो गाव नोङो गाज्रि मानसिफोरनिफ्राय बासायना लाखिनांगोन आरो नोङो लोगो मोजांखौ सायख'नानै लानो रोंनांगोन जेरै नों नोंखौ लोगोआ हेफाजाब होगोन मदद होगोन बेफोर लोगोफोरखौ नों बासिनानै लानो गोनां गोनां जागोन आरो ओंखायनो नोङो नोङो जिउआ साकसेसफुल जानोबा नोङो मोजां लोगोजों लोगो जानांगौ ओ बेनोसै
जोबोद मोजां नोंथाङा बुंनाय बाददि मोजांखौबो लोगो मोननो हागौ एबा गाज्रिखौबो लोगो मोननो हागौ बियोथ' जोबोद सैथोआनो मानोना जोङो बाहेरायाव ओंखारलाङोबा जोङो मोजांखौबो गाज्रिखौबो माने नायनांगौ जायो दा बेफोरनि गेजेराव आं बेखौबो बुंनो सानगोन जे नोंथाङा सासे साकसेस फुल जानो थाखाय नोंथाङा मोजां मानसिखौ जेब्लाबो सायख'ग्रोना लानांगौ मानोना बिनि गुन बिनि बुंनाय बिनि राव रायज्लायनाय बेयावनो नोंथाङा सिनायग्रोनांगोन बेनि फारसे नोजोर होनांगोन बिथाङा माबाददि आ आखुनि मानसि दा बेफोरखौ नोजोर होनानैसो नोंथाङा माने बै सुबुंजों एबा बै सुबुं नि गुनखौ नायनानैसो नोंथाङा लोगो जानांगोन बे बो मोनसेथार बाथ्रा आरो जोङो जेब्ला माब्लाबा समाव जोङो ओ गाज्रि लोगोखौबो जोङो लोगो मोनफ्लांनो हागौ दा बिनि गेजेरावबो नोंथाङानो जिहेथु ओ गावनो गाव सानखांनो हानांगोन जे गाज्रि लोगोखौबो मोजां फारसे ला ओ लाबोनो हानांगोन नाथाय खायफाखौथ जोङो गावनि गोसो सिंनिफ्राय फैखानाय सुबुंखौथ जोङो मोजां फारसे लाबोनो हानाया पसिबोल नंखाया दा बेनि गेजेरावबो नोंथाङानो जानगार जानांगोन मानोना आथिखालाव गोबां समावनो जोङो गोबां मानसिफोरनि आखखौ नुयो जे ओ गाज्रि लामाजों थांनो थाखाय ओ से मि से सेकेणडबो सम नाङा हो नाथाय मोजाङाव फैफिनो थाखाय गोबां सम नांगौ जायो दा बेफोरखौबो जोङो मोनसेनि उनाव मोन से बिदिन्थि महरै जोंनि गेजेरावनो जोङो नुगासिनो दङ एबा आ खोनाबोगासिनो दङ। आरो मोनसे ओ खोथायाबो जाहैबाय जाय गेदेमा बिथांमोनखौ जोङो बांसिनै फल' खालामनांगौ आरो साकसेसफुल मानसिफोरखौ जोङो जे ब्लाबो बांसिनै फल' खालामथारनांगोन अब्लासो जोङो बैसोरनिफ्राय मोजां ओ आखु मोजां रायज्लायनाय मोजां राव फाव जोङो बेफोरखौ नुनानै गाव गावनो माने सोलायलांनो हमो आरो जोङो गिदिर गिदिर ओ अर मानसिफोरजों जेब्लाबो ओ थास थानांगौ जेब्लाबो लोगो जानांगौ अब्ला मानि बैसोरनि साननायजों नोंनि सा साननायजों गोरोबाब्लाबो बा माब्लाबा गोरोबफ्लाङो दा बेखौथ' जोङो गाव गावनि सायावसो सोनारो। बेफोरबायदि गोरोबफ्लाङोब्ला माने साननाय हनायाबो गोजौ फारसे दावखोलाङो। दा आङो नोंथांखौ ओ मिथिनो लुबैबावबाय जे नोंथाङा आ मा मा खामानि मावनानै मोजां मोनो?
आ आङो बिजाब फरायनानै मोजां मोनो। जेरै बिजाब बिजाब फराय बिजाबजों लोगोसे ओ सल'मा सुंद' सल' बेफोरखौ फरायनानै मोजां मोनो जेरै रायथाइ खन्थाइ बेफोरबायदि दि लिरनानैबो मोजां मोनो आं ओरैनो थानाय टाइमाव ओ बिजाब फोरखौहाय जेरै सल' मा सुंद' सल'खौ फरायबाय थायो आरो आरो बै फरायनायजों लोगोसे सुंद' सल' सुंद' सल'बो लिरो आरो खन्थाइबो लिलो रायथाइबो लिरो ओ आं नोंनाव मोनसे कुइसन सोंसै जायो नोंथाङा बिदिनो ओरैनो ओरैनो थानाय टाइमाव माबायाव समाव मा मा खालामनानै थानो मोजां मोनो?
आङोथ' ओरैनो थानाय समाव आङो जेब्ला सम मोनो अब्ला आङो माखासे मानि स्ट'रिसफोरबो आङो दासान्दि फरायनाय हुदा आङो खालामगासिनो दङ मानोना आङो आंबो खोब मानि आंनि खामानियाव ओ माने हेफाजाब जानाय बायदि आङो मोननै मोनथामसो स्ट'रिसफोर आङो फरायगासिनो दङ मानोना ओ सासे ओ लिरगिरिया सासे गागि थुनलाइगिरि बिथाङा आंनो मोननैसो बान्था हरदों दा आङो बेखौ बान्था महरै आजावनानै दायो आं बेखौ ओ फरायनायनि हुदा खालामगासिनो दङ आरो आङो बिनि ओ लिरनाय आरो बिनि ओ गोसोनि साननायफोरखौ बेयाव माबादि बेरखांदों आङो बिखौ दामानि नायबिजिरगासिनो दङ आं मानि मोजां मोनदों बिथांनि बिजाबखौ फरायनानै दा आङो ओरैनो थानाय समाव बे बिजाबखौनो फरायगासिनो दङ आङो आलादा खामानि थायोब्लाबो बेखौ आङो सिन होनानै दोननानै आङो नेक्स्ट देयाव फरायफिननाय बायदि हुदा आङो खालामगासिनो दङ जेब्ला टाइम मोना आङो अब्ला दांनायानो जाया जेब्ला जों आङो फ्रि टाइम मोनो अब्ला आङो नायो आरो बेबायदि खालामगासिनो दं आङो
अ आस्सा मोजाङानो बिदिनो फरायनाय हुदाखौ सानफ्रामबो जोङो गारालासिनो सानफ्रामबो जों फरायबाय थानाया मोजां आरो मोजां आरो अब्लासो जोङो गियानखौ बुथुमनो हायो फरायनायजोंसो जोङो जों जोङनि गियानखौ बुथुमनो हाया।
नोंगौ थारैनो आं नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंबावनो लुबैदों जे नोंथाङा खन्थाइ रायथाइ सल'माफोर लिरनाय समाव माबाददि थाख थाखोनि लिरो
आङो खन्थाइखौथ' आङो बांसिन रमान्टिक खन्थाइ लिरनानै मोजां मोनो आरो सल' सुंद' सल'फोरखौ आङो बिदिनो हारिखौ लानानै सोरनिबा जिउनि जारिमिनखौ लानानै लिरो बेनो
मोजाङानो दा नोंथाङा हारिनि फारसेबो खामानि मावनो गोसो जानाया नोंथांनि सल'मानिफ्राय बेरखाङो नङा होमबा?
औ औ।
ओमायो दा खन्थाइफोरावबो नोंथाङा रमान्टिक खन्थाइखौ बांसिन नोजोर होनानै सुजुनाय जायो। मोजाङानो अब्ला जों दोनथ'दैनि नोंथांजों सावरायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय
गोजोन्थों नोंथां।